हेलौ
खोनादों दा हेलौ हेलौ औ औ खोनादों हेलौ
हेलौ
खोनादोंना
औ खोन- औ खोनादों ओ बेलासे समनि गोजोन हामग्लायनायखौ बाहरनाय जाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथांनिसिमबो
ओ आं बे समाव नोंजों माखासे ओ जि आबादनि बिसय बिनि सायाव जों राय रायज्लायनो सानदों आ जि जिहेथेदि जिफोर जों आबादफोर नुयो दानि जुगाव आबाद गायनायफोर जिफोर खो माइ गायनाय होननानै बुङो आरो गुबुन गुबुन बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथायाइनि आबाद खालामो। मानसिफोरा जों दिनैनि दिनाव नायनो ङोबा गोबां बेफोरबायदि आ टेक्टरजों हाले एवनानै बेफोरबायदि आ मटरफोरदों दै फोरखो बा बोनानै बाहायनानै बेफोरबायदि आबाद खालामनायखौ जों नुनो मोनो। आ नाथाय जों गोदोनि दिनाव नायोमोनब्ला बेफोरबायदि आबाद फोर खालामो मोन मोनब्ला माखासे दंग'फोरनि दंग' नालाफोरनिफ्राय दै लाब बोना बेफोरबायदि आबाद खालामनायखौ नुयो नुनो मोनोमोन। बे समाव आरो ट्रेक्टर बेफोरबायदि गैयामोन बेफोरबायदिनो ओ मोसौफोरजोंनो बेफोरबायदि खालामोमोन आरो आबादखौ बिदिनो ओ खालामलाङोमोन आरो मोजां आबादफोरखौ जों जों नुनो मोनोमोन बै समाव मोजांहै माइफोराबो फिथाइ होयोमोन नाथाय दिनैनि समाव ओ आबाद खालामोब्लाबो मोजां फिथाइ होनायखो जों नुलिया नाथाय गोदोनि दिनफोराव गोबां बेफोरबायदिनो जोंनि आबौ आबैमोननि सम फोराव बेफोरबायदि आबाद खालामबोनानै गोबां माइफोरखौ मोननो हायोमोन आरो दायो बे समाव ओ दिनैनि समाव जों नायोब्ला गोबां बेफोरबायदि ओ मथरफोर दङब्लाबो ओ बाहायग्रा जुफोर दङब्लाबो बेबायदि आबादनिफ्राय मोजां फिथाइ जानायखाय जों मोननो हालिया। नोङो नोंथाङा बिनि सायाव माबाफोर ओ एसे फोरमायनो हागोन नामा आंनो?
आदसा जों आबाद खालामनोब्ला जोङो बिदिनो दायो अखाफोरनिबो गोनांथि जायो जोंनो माब्लाबा समाव जोङो अखाफोरखौ मोनाब्ला जोङो आबादफोराबो माइफोर गायोब्लाबो मोजां जाया बा माइफोरखौबो जों गायनो हाया अखा फोर गैयाब्ला नङासे आरो अखाजों लो लोगोसे जोंनो सानफोरखौ सान्दुंफोरखौबो नांगौ जायो ओ बांद्राय अ अखा फैयोब्लाबो माने दुब्लि फोथारफोरा अखाजों लोमनानै थायोब्ला बिदिनो खोथियाफोर फोनानै दोनोब्ला गाज्रि जालाङो बायदि गाज्रि जालाङोब्ला जों माइफोरखौ गायनो हायै जायो बेफोरबायदि जायो बिनि बेखायनो जोङो अखाजों लोगोसे जोंनो सान्दुंफोरखौबो नांगौ जायो आरो दानिया गोबाङानो बिदि ट्रेक्टरफोरजों एवना एवनानै गायो आरो दानियाथ' गोबांखौ खौबो नुनो मोनो माने गायालासेनो फोनायखौबो नुनो मोनो दानिया माने आबादफोरखौ दानिया गाया खायसे गायालासेनो फोनानैबो बिदिनो ओ गायनाय मा फोनानैबो माने आबादफोरखौ जों मोननो हायो दानिया एफोरबायदि आरो नोंथाङा बुंबावनो हागोन
बुंनो सानदोंदि ओ जिहेतु जि आबादफोरनि थाखाय नोंथाङा जि बुंलांदों जि आबादनि थाखाय बेफोरबायदिनो ओ अखा सान्दुंफोरखौ नांगौ जायो बेयो थार नंगौ नाथाय दिनैनि दिन फोराव गोबां जों अखाफोरफोरखौ ओ ने नेयै ने नेया लासेनो गावबा गावनि जिखो ओ दै मथरखो बाहायनानै ओ आबादाव दै लाबोनानै बेफोरबायदि गोबां आवगायनो गायनाय फोरखो जों नुनो मोनो आञजोंहा दिनैनि दिनाव गोबां जौगालांबाय बेफोरबायदिनो आ ट्रेक्टर दं बेफोरबायदिनो दै मथरफोर दं जों गोबां नायनो थाङोब्ला दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि अखा हा अखानि दैफोर जों गायनायफोरखौ जों नुनो मोनलिया नाथाय गावबा गावनो मटरफोर लानानै बा बेफोरबायदिनो आ दंग' नालाफोरनिफ्राय हायनाय दैफोरजों जों गायनायखौ नुनो मोनो नाथाय गोदोनि दिन फोराव जों नायनो थाङोमोन गोबां बिदिनो आबादफोर गायोमोनब्ला गोबां मानसिफोराबो ज' ज' लोगो नांनानै ओ हालेवोमोन मोसौफोरजों नाथाय दिनैनि दिनाव बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनलिया गावबा गावनि आबादखौ गावनो फोसाबनायखो जों नुनो मोनो बा गावनो आबाद खालामनाय बेदिख नुनो मोनो नाथाय आगोलनि दिनफोराव जों नायनो थाङोमोनब्ला जोंनि आबै आबौमोननि दिनफोराव बेबायदिनो सावरि हिसाबै ओ साफा सानै लोगो नांनानै आबादखौ ज' खालामामोन आरो बे बै समाव बेसे बेबायदिनो ओ आबाद खालामना जाबबोनायखौ जों नुनो मोनदोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि आबादफोरखौ जों खालामनायखौ जों नुनो मोनलिया नाथाय बिनि सायाव नोंथाङा एसे गोथौहै मिथियोब्ला एसे फोरमायनो हागोन
आदचसा जों आबादखौ माने आबादखौथ' जों खालामखायोआनोसै माने आबादखौ जों मानि थाखाय खालामो ओ जों जे आबादखौ जे जोङो आबादखौ जों खालामबाय खालामनानै जोङो माइफोरखौ जों गायबाय ओ माइ गायनायजों लोगोसे बिदि बिदिनो मैगं थाइगंफोरखौबोथ' जों गावनि न'आव जों गायनो हायो नङासै बेफोरखौ जों गायोब्ला जों गावनो फ्रेस मैगंफोरखौ जों न'आव गायनायफोरखौ जों मोनजानो हायो बा बे आबादफोरखौ खालामनानै नै जोङो जानायजों लोगोसे जोंनो जि नांगौ जानायफोरखौ जोङो आबादफोरखौ बा माइफोरखौ मैगंफोरखौ फाननानै जोङो फैसाफोरखौबो जों मोननो हायो बे फैसाफोरखौ जोंनि खामानि खामानिफ्राव जोंहा बेफोरबायदि आरो जोङो आबादफोरखौ खालामाब्ला जोङो गावजों मोजाङै मोनजानायबो नङा बेफोरनि थाखाय जों आबादफोरखौ खालामो बा आबाद खालामनाया जोंनि थाख खै ओ जोंनि थांनानै थानायनि थाखाय जोबोद इम्परटेन्ट बे आबादखौ खालामनाया आरो नोंथाङा बुंबावनो हागोन
औ बे समाव आं बुंनो सानदोंदि जि आबादफोर खालामो जों गोबां रोखोमनि आबादफोरखौ खालामनायखौ नुनो मोनो दिनैनि दिनाव सिगांनि दिनावबा जों बेफोरबायदि इसां बेफोरबायदि आबाद आबादफोर नुआमोन ना नाथाय दिनैनि दिनाव गोबां आ आबाद दारिफोरा आबाद खालामनायाव गोबां जौगानायखौ जों नुनो मोनदों बेफोरबायदिनो ओ फिथाइ सामथाइनि आबाद आरो बेफोरबायदि बिदिनो गोबां बेफोरबायदि रोखोम खोमनि फिथाइ सामथाइनि आबादफोरखौबो जों खालामनायखौ नुनो मोनदों दिनैनि दिनाव गोबां जौगादों आरो बिदिनो ओ गासैबो आबादारिफोरा बिदिनो मोजां मोजां बे बेसेन गोनां फिथाइ सामथाइफोरफोरखौ आबाद खालामनानै बिदिनो फानदों । फानदों आरो बेबायदिनो रां खामायनाय गोबां थाखा फैसा बेफोरबायदिफोरखौ जों खामायनायखौ नुनो मोनदों नाथाय जों गोदोनि दिनाव जोंनि आबै आबौमोननि दिनफोराव जों खोनानो मोनोमोन बा जों नुबोदोंमोन जिहेते जि आ आबाद खालामोमोन बेयाव जोंहा फिथाइ सामथायाइनि बेफोरबायदि आबाद खालामनायखौ जों नुनो मोनामोन नाथाय बेबायदि माइफोरखौल' जों आबाद खालामनायखौ नुनो मोनोमोन आरो बै समाव बेफोरबायदिनो आबादनि सायाव गोबां अननायबो दंमोन आरो दिनैनि दिनावबो बिदिनो अननाय दोङो नाथाय आ बै समाव खालि बेफोरबायदि माइफोरखौ जों गायनाय नुयो । मोन नाथाय दिनैनि दिनफोराव गोबां फिथाइ साम नाथाय बेफोरबायदि आबाद मैगं थाइगं बेफोरबायदि गायनानै ओ गाव गावनि ओ जानो थाखाय ओ जिफोरखो मुलि होआलासिनो मोजाङहै आ आबाद खालामनानै गाव गावनि न'आव जानो थाखाय आरो फाननो थाखाय बेफोरबायदि दिनैनि दिनाव आबादारिफोरा बेफोरबायदि आबाद खालामदों बिनि सायाव आं एसे नोंथांजों ओ नोंथाङा फोरमायनो हागोन । थाङा मोनथियोबा मा
सो आबाद ओ जों गोबांखौनो रायलाय राय रायलायनाय जाबाय जों नङासै आ
औ
आबाद मा मोननो हायो बा जोङो मानि थाखाय खालामो बेफोरनि सोमोन्दै जों रायज्लायबाय नङासै? आरो नोंथ' बुंबावनो हागोन दे बुंबाव ब्ला
औ आ बे समाव आं आ बेखौनो बुंनो नागिरजोंजि जि आबादफोर खालामनायफोर नुयो जिफोर आबादारि फोरखो जोङो बे आ जायफोर आबादाव नांथाबनानै दं जों बिथांमोनखोबो धयन्बाद होनांगोन मानो होमबा जों जिहेते जि जोंनो जानो लोंनो थाख खाय नांगौ बेफोर गासैबो आबाद गायनायनिफ्रायसो जोङो बे आ फिथाइ-सामथाय गासिखौबो मोननो हायो नाथाय दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि आबादारिया गैयामोनब्ला जोंबो बेफोरबायदि फिथाइ सामथाय आ मुलि होयै साफा बिजानु गैयै फिथाइ सामथाय फोरखौ जों मोनजानाय नङामोन आ नाथाय दिनैनि आबादारि दिनै गोबां आबादारि बेफोरबायदि फिथाइ साम लोगोसे माइ ओ लोगोसे बिदिनो माइ लोगोसे बिदिनो मैगं थाइगं मोजांङै आ गायनानै फोनानै बेफोरबायदि आ जोंनो लागै बाजार फोरावबो जों फाननाय फोरखो नुनो मोनो । आरो जों आबादारिफोरा बिदि आबाद खालामनायखाय से जों बिदि आ बायनानै बा बायनानै बा गायनानै बेफोरबायदि मोनजायो न'आव जायफोरा एसे एनै हा दं बेफोरावनो गायनानै जायो आरो जायहा हा गैया बिथांमोना आ जा जायफोर आबादजारिफोरा फिथाइ सामथाय गायो बिथांमोननिफ्रायनो लानान बायनानै आ गावनि देहानि थाखाय आ बेफोरबायदि जानो लागै बायना लाबोनाय जायो न'आव आरो बिदिनो गोबां आबादारिफोरा बिदिनो ओ सोलिबाय थादों आरो । रां खामायनाय गासैयावबो आवगायगासिनो आरो आबाद खालामनायावबो गोबां फिथाइ सामथाइनि गोदान गोदान फिथाइ सामथाइफोरखो आबाद खालामनो रोंलांदों बिनि थाखाय गोबां रंजानाय दोङो जोंनि आबादारिनि सायाव आ बिथां बिसांखोनो लायरायनानै आं आ दिनथ'नो सानो नोंथाङा बिनि सायाव माबाफोर होनबावनो बा बुंबावनो हागोन ।
जासिगोन दे जों गोबांखोनो रायज्लायबाय आबादनि सोमोन्दै। मा खालाम आबाद खालामोब्ला जों मा मोनो जोंहा मा जायो आबाद खालामोब्ला बेफोरखौ जों रा सानैजों रायज्लायबाय। स' जों बि समावनो दोन्थ'नोसै दा?
औ दे इदिबा हामबायसै बिदि सम होनायनि
औ दे हामबायसै।